हेल' नोंथां
हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
आं दायो ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों
ओरैनो दं आंबो नोंथां जुदि नोंथाङा दायो फ्रिब्ला आङो नोंथांजों दसे सम फेग्रा मुवा बाहायनायनि आरो बेनि खहानि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंनि जोंनि समाजाव आ थिखालाव
उम
बेबायदि फेग्रा मुवा बाहायनाया गोबां बारासिन जाबोगासिनो दङ
औ नं गौ नोंथां आदार जायालागासिनो रावबो थांनानै थानो हाया देहा गोहो बोलोखौ लाखिनो थाखाय नों नांगौ आदारखौ बायबो जा बयबो जा खानांगौ नाथाय गोनां आदारनि अनगायैबो मुवा जानाय लोंनाय आरो सोबनायनि हुदा दं मानसिहा
औ नंगौ नोंथां आरो बेफोर बेफोर मुवानि बांसिनानो फेग्रा मुवा आरो देहानि गाज्रि खालामग्रा
औ नंगौ नों थां फेग्रा बेसादफोरनि मादाव जों थांखु गान्जा बेफोर नो गाहाय
नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा जे जोंनि समासाव दासान्दि फेग्रा मुवा बाहायनाया माबोरै बांबोगासिनो दं
औ हागोन नोंथां फेग्रा मुवा बाहायनाया मोन से हुदा ससनस्रायै लोगो लोब्बाफोरखौ जों थाफा देरनाय नै हुदाया सोमजियो बे हुदानिफ्राय रावहाबो गाहाम जाया नाथाय बेयो देहा रांखावरि गा गासिबो बिथि थिङाव नो खहासो खालामो
औ नंगौ नोंथां बिनिखायनो जों लोगोफोरखौबो मोजाङै सायख'नानै लोगो जानांगौ मानोना खायसे गाज्रि हुदाफोरा लोगो गाज्रि मोननायनिफ्रायबो सोमजियो।
नोंगौ नोंथां
अब्ला नोंथाङा आंनो फेग्रा मुवा बाहायनायनि खहाफोरनि बागै खिन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां फेग्रा मुवा बाहायनाया मानसिनि मोदोमाव संख्लफोरखौ गाज्रि खालामो जों लोंग्रा मानसिनियाव सरासनस्रायै जरखा आरो गुबुन गुबुन बेराम जानाय नुनो मोनो बेनिखायनो बै जों बेनिखायनो जों बयबो मानसिखौ जुनाद आखुनि हाबा मावनो थुलुंगा होयो आरो जोंसायनि जौसायनि न'खराव गोजोनबो थाया
औ नंगौ नोंथां
आफिंबो मोजां मुवा नङा आफिंआ मानसिनि आइखौ फुसुङो। उलसिया आरो थगाय थुसिख खालामग्रा जायो न'नि फानब्लाबो बेफोरबायादि मानसिया आफिं जायो साराय आफिं जाग्रा मानसिनि मोदोमा गाबआ गोमो जालाङो।
नोंथाङा जोबोद
आफिं फिं जायोमोन
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
नोंथाङा बुंफिननो हागोन नामा?
औ मोनसे समाव चीन हादरनि मानसिफ्रा जोबोद आफिं जायोमोन।
औ नंगौ आरो गानजायाबो मोजां मुवा नङा बेफोर मानसिखौ उलसिया खालामो।
औ नंगौ आरो गानजाया रांनिबो खहा खालामो।
औ आरो रांनि खहानि अनगायैबो थांख'वआ बारा खहा खाला माब्लाबो बेयाव थानाय निखन मुंनि बेसाद आरो उन्दै उन्दै हौवासा हिनजावसाफोरनि जोबोद खहा खालामो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा आथिखालाव थांखुआ बासो जोबोद गियान गोनां जाहोन जानानै फैबाय मानोना डाक्टरा फोरमान मोननाय बायदि थांखुआ गय जाग्रा मानसिनियावनो गोदो ना संख्ल' आरो केन्सार बे रागा बांसिन जायो आरो जायखिजाया फेग्रा मुवायानो रांनि जोबोद खहा खालामो।
औ नंगौ नोंथां जुदि बेबादिनो फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाया बारा जाबाय। थायोब्ला मानसिनिनो जिउ खहा जागोन आरो नखराबो रांखावरिनि बेलायाव जोबोर खहा जालांगोन।
औ नंगौ नोंथां बेनिखायनो जों औ खोनादों नोंथां।
औ
नंगौ नोंथां बेनिखायनो जों बेबादि फेग्रा मुवा बाहायनायखौ होबथानो थाखाय राहा खालामनांगोन आरो सुबुंफोराबो जोंनि हेफाजाब खालामनो नांगोन।
औ नंगौ जुदि नोंथाङा बेबादि फेग्रा मुवा बाहायनायखौ होबथानो थाखाय माबाफोर राहा मिथियोब्ला खिन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि फरायसाफोरनि गेजेरावबो फेग्रा मुवा बाहायनाय हुदा बाराद्राय जाबाय बिरि सिगारेट सोबो आरो थांखु जायै फरायसा गैया होननानै बुंजायोसै बेनिखायनो बेबा दि गाज्रि हु खौ नागारहो थाखाय जों गिबियावनो ओ से नाम्बाराव जोंनि रायजो राजाफोरा मदद होनांगौ। मानोना रायजो राजानि मदद नङाब्ला सरखारा हारसिङै बे हाबायाव जाफुं गोब्राब नै नम्बर नैथिआव जों फरायसालिफोरखौ थाखाय सांग्रांथि मेलफोर खुंनांगोन। थामथियाव बिमा बिफाफोरखौ गाव गावनि गथ'खौ जोथोन लानांगोन आरो बै ब्रैथियाव बिमा बिफा गथ'नि आखल आखुआव जोथोन लानांगोन आरो गथ'आव ओरैबादि बे मानसिजों लोगो जादों बेफोर खौ थाल लानांगौ नांगोन मानोना फरायसाफोरनि गे जेराव बेफोरबादि गाज्रि हुदाया लोगो लोब्लाजों थाफेरलायनायनिफ्राय नो सोमजियो फरायसाफ्रा खौसे समै लानानै बे हुदाखौ नागारनांगोन।
औ नंगौ नोंथां जुदि जों बेफोरबादि राहा लायोब्लासो गथ'साफोरा बेफोरबाददि गाज्रि हुदानिफ्राय जानगाराव थागोन आरो जोङो फेग्रा मुवा बाहायनायखौबो खोनथानो हागोन ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां अब्ला जों दिनैनि बे फेग्रा मुवानि सायाव सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
ओं नोंथां आङो नोंथांजों दिनै बे फेग्राम बेफोरबादि गाज्रि हुदानि बागै सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेफोरखौ होबथानायनि माखासे राहाफोरखौबो मिथिनो हादों जोंनि देहानि माबायदि खहा जायो फेग्रा मुवा बाहायनाया बेफोरनि बागैबो मिथिनानै मोनबाय बेनिखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आंबो नोंथांजों सावरायलायनानै मोननो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंनिफ्राय नोंथांखौ जोबोद सहाबायखर हरनाय थाबाय आङो नोंथांनि सम खौ होनायनि थाखाय
औ आरोबाव उनफोराव नोंथाङा नोंथांजों आङो सम मोनोब्ला बेबायदि सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन
अ
नोंथाङा दा मा खालाम
बिदिब्ला जोङो औ आं आङो ओरैनो दङ नोंथां
औ
बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ